औ जोंहा दिनै गाननाय जोमनायनि बेलायाव सावरायलायनोसैलै ना
औ औ दे नोंथां औ
गाननाय जोमनाय होनोबा जों सिनायथि महरै माने नायोबा बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ नायोब्ला बे मोनसे हारिनि सिनस्रि बा हारिमु सिनायथि बर' हारिया बेजोंनो सिनायथि मोनो
ओम
जेरै- नायोब्ला बर'नि गाहाय गाननाय हिसाबै नायोब्ला जों नुनो मोनो गामसा दख'ना
औ औ
दिनै
ओम।
बेखौनो बांसिन हास्राफोरखौ मोनो आरोना बर'नि गाहाय गाननाय हिसाबै।
उम उम।
नाथाय बैफोर गाननायफोरखौ नायो माने माखासे सोलायलांनायखौ नुनो मोनदों।
ओम।
गोदो गोदाय बर'फ्रा गावसोरनि जोमग्रा बा दख'ना बेफोराव गोबां रोखोमनि आगर एरखाङोमोन माने मिथिंगाजों गोरोबफानाय माखासे समायना नुथायफोरखौ लानानै
ओम।
गोबां आगर एरनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय नायोब्ला दा आथिखालाव नायोब्ला नुयो एससे बैफोर आगरफोरनि माखासे एरखांनाय बा बैफोर आगरफोरा गोमालांनायखौ बांसिन नुनो मोनदों जेरै थाइगिर बिबार हा
ओम।
काजि आगर दाउसा मोख्रेब। बिदिनो फारौ मेगन। गोबां बायदिसिना आगर दंमोन बर'नि गेजेराव बैफोर आगरफोरनि गेजेराव जेराव मोनथाम मोनब्रैसो आगरल'। आथिखालनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायाव एरखांजानाय खौ नुनो मोननाय जासगोन नायोब्ला। आरो जों नुनो मोनो जे आर'नाइ आर'नाइाव जों हाजो आगादखौ नुनो मोनो। बेहा जों आर'नाइ हिसाबै जोंहा हाखै जाय थेबो मोनबावबाय। आरो बिदिनो बै
ओम।
गाननाय गावसिनि गाननाय जोमनाय बर' आइजोफ्रा गोदो गावसिोरनि गाननाय जोमनायाव गोबां रोखोमनि आगरफोरबो एरोमोन नाथाय बैफोर आगर एरनो थाखाय बा बैफोर गावसिनि गाननाय जोमनायखौ दानो लुनो थाखाय।
उम।
बिफां लाइफांनिफ्रायनो दा दानो थाखाय माखासे बे आगजुफोरखौ बानायना लायोमोन जेरै थार साल गान्दै
ओम।
बेफोरखौ गावसिनि नांगौ बायदियै जगायनानै लायोमोन। हाजो हाग्रानिफ्राय बा हाजोनिफ्राय बिफां लाइफां गुरफुर दां माखासे दानफायनानै बेफोराव बाहायजाथावफोरखौ बाहायफैनानै बैफोर गावसिनि नांगौ जानाय गाननाय जोमनायफोरखौ दानानै लायोमोन।
औ।
नाथाय दानि मडारन मुगाजों। खारफानायखौ नुनो मोनसै माखासे जेरै मेचिनजों दानाय दख'ना। मेचिनजों दानाय आर'नाइ मेचिनजों दानाय गामसा
उम
बेफोरखौनो आथिखालाव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनसै मानो होनबा बै बे फोर गोदोनि दोरोङारि बाहायजानाय बर'फोरनि गानग्रा जोमग्राखौ दाग्रा थाब साल गान्दै गनसा सोरखि बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौनो नुनो मोनलिया
उम
जि थोरनायफोराबो आथिखालाव खायफा खायफा गामि बा ओनसोलावल'सै गामियावनो गैबावला बेफोरबायदि जानो हमबाय
औ
बेफोरखौ मेचिनजों खारफाबाय थायोब्ला बर'फोरनि बिदि गाननाय-जोमनाय आर'नाइफ्रा बा गामसाफ्रा बा दख'नाफ्रा लासै लासैनो गोबां दुप्लिकेट बायदि जालांगोन नामा आरो बैफोरनि भेलुआनो जेबो सान नामा आं सानहरनायाव मोनदांदों आरोना
औ
उम
आरो नुनो मोनो जे जोंनि बर'फ्राबो जे मेख्लासो गानसै आजिखालि थ' आर'नाइफोरथ' बे दख'नाफोरखौ इसिबां माने खायफा खायफा गाननायखौ नुनो मोना खायफाया मुखला गाननानै थायो बेबायदिब्ला बर'नि बैफोर गोदो गोदायनिफ्राय फैफानाय दख'ना बा गानग्रा जोमग्राया गामसाखौ गानाब्ला माबोरै बेफोरो बर'नि हारिनि सिनायथि महरै थांनानै थागोन बेफोरखौबो जों नायनाया एसे मोजां आरोना मानो होनोबा गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बेफोर फैनाय बेफोरखौ जों लाखिलांनांगोन
उम
नङाब्लाथ' जोंहा हारि हिसाबै गोबां दावगानांगौ दंबायो नालाय
ओम।
दा गाननाय जोमनायनि बेलायाव जों नायोब्ला बेफोरखौनो मोनो बे बर'फ्रा सिनायथि महरै गामसा गस्ला
ओम।
गामसा दख'ना आर'नाइ बेफोरनि बागैनो बांसिनानो दा नोंथांमोननिथिं माबोरै गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोनाय बर'फोरनि बा गानग्रा जोमग्राफो थबि माब्रै मोनथिनाय जायो नोंथाङा खोन्था एसे फोरमायदो
औ-औ दे। सोह ओरैनथ' गुबैयै बर'फोरनि गाहाय गानग्रा जोमग्रा होमबा जोंहा दख'ना गामसा हौवाफोरनि थाखाय दो गामसा आरो हिन्जावफोरनि फ्राय थाखाय दख'ना सादोर बेफोरनो आरो आर'नाइ बैफोर जिफोरखौथ' सिगांनि आइजोफोरा गावसोरनो-गावसोरनि गोसो बादि होय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि दंफां लाइफां बेफोरनिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बाहायनानै गावसोरनि गोसो बादि मिथिंगानि बायदि महरफोरखौ बेरखां सियै जिआव आगर महरै बेरखांहोनानै दानानै गानोमोन आरो। आथिखालनि गाननाय जोमनायखौ नायोब्ला गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनसै। जेरै माखासे दा सिख्ला फोरखौनो दोन सिख्लाफोरखौथ' बुंथ'नांबावा।
औ।
माखासे हाबा जाखानाय आइजोफोराबो
औ।
दख'नानि सोलायै गुबुन हारिनि गानग्रा जोमग्रा जेरै कुरथा, सुरिदार बा जिन्स लंफेन बेफोरखौ गाननाय नुनो मोनसै आरो।
ओम गोबां नुनो मोनसै ओम।
हौवाफोराबो सिगांनि समावथ' फ्राय गामसाखौनो गानजोबोमोन। दा बुहुद सोलायबाय आरो। थेवबो सोलायदोंब्लाबो माखासे समासारि हाबा हुखा ओन धोहोरोमनि खायसे गोथार बिथिंफोराव बे बर'नि गुबै गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौनो बाहायनाय नुनोमो आरो दाबो सोलाय जोंबाबो।
औ औ।
सोलायनाया आथिखालाव सुबुंफोरा एसेबाबो साननो हानो हनाय जाबाय गाव आरो गावसिनि समनि थाखाय सो गावसिनि नांनायखिनि समनि थाखाय एफा एनै सोलायनायखौबो नुनो मोनबाय आरो। थेवबो सिगांनि जे गाननाय जोमनाय आरो दानि जे गाननाय जोमनाय गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो दख'नाफोरा दानिया मेसिनफोरनि जों दिहुननाय बेफोरनि जोंख्लाब माख्लाब
उम।
खौ गाननाय नुनो मोनसै आरो सिगाङो गावनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन। मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओरै इन्दि जि आरो खुुननि बेफोरखौबो गस्ला महरै दायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' नुनोनो
आथिखालाव बानायनाय दख'ना गामसाफ्रा गोबां गोबा गोबा जानो हमबायना?
औ औ नोंथां औ।
होनबा मेचिनजोंसो बानायनाय जासै नालाय बेबायदि।
औ।
गोदोना गाव गावबा गावनो बानायनानै लायोमोन नालाय गोसोबायदि बेखायनो एसे सुबिदा जोरोबोमोन नालाय दानि दानि आथिखालनि जोरनायानो खमसै गोबांनो।
उम उम। आरो गाननोबो मोजांमोन सिगांनि सम आर माबा जिफोरा ना।
औ गोदोनिया गाननोबो मोजां मोन। आथिखालनिया नायनो रोङा ओरै अबेबा गामसाफोरखौ नाय साननैसो गानबायथाय दानो बियो एखदमबारे दह'नानै जिरनायनि लामायाव नागिरो।
उम।
गोदोनिया एसेबो नि हाजार गानबाबो बोसोरनै बोसोरथामा जोरखायोमोन। दानिया बोसोरसेयानो थांनो नागिरला।
उम।
सोलायदोंब्लाबो दाबो बाहायो आरो होमबाबोना नोंथांमोननिथिंबो?
बाहायो बाहायनाया होमब्लाबो आखाइजों दानाय खौ मोननोनो थांलिया दानिया। बांसिनानो बर' माहारिनि आइजोफ्रा आइजोफ्राबो माने बिजनेस गेलेदोंबाबो बिजनेस मावदोंबाबो बबेबा गोजान गोजान जायगानिफ्रायसो लानानै मावफैनायखौ नुसिगोन माने। बिजिनेस मावफैनो मेचिनजों दिरु ननाय फोरखौसो गो बाहायसै बिसोरबो। बिजिनेस आखाइजों दिहुननायखौ फ्राय मोननायानो जाला बांसिन।
उम सिगां समनि बायदि गावबा गावनो खु खुन्दुंनि गाब गायोमोन बिदिथ' गैलाना दा आथिखालाव नोंथां?
गैला खुन्दुंनिखौया गाब गानाय ना मानाय आथिखालनि सुबुंफ्रा जेबो खौनो मिथिबावलानो दां। दा जों नायोब्ला जों लेखाफ्रावसो मोनसै माने जों मेगंजों प्रेकटिकेलि नुलानो जों माबोरै बानायो मायो जों लेखाफ्राव फरायनो मोननायखायसो जों मिथि बावसै एसे। नाथाय गोदो गोदायनि नेम एसे बोराय बुरैफ्रा मोन्थि यो जानांगौ नाथाय आथिखालाव जे एसे एनै बे रायजो जाफुनाय दानि सम बिसोरो एसेबां मिन्थिया खौनो साननांगोन माने होनबा बाहायलाबो जाहैबायना बैफोर माखासे आदबफोरखौ बेखायनो गाननाय होनोब्ला गोबां सोलायलांनायखौ जों
औ औ।
दे बिदिब्ला जासिगोन नामा दिनै नोंथां?
दे औ दे नोंथां औ दे उम।